हेल' अ औ मा औ खोनादों नों खोनादोंना आगै अ मा खालामदों आगै अ मा खालामदों आगै
दा ओरैनो ओरैबो जेबो खालामाखै
अ ओंखामफोर जाखांबाय
औ जाखांबाय
अ मा ओंख्रि जाखो
बिदिनो जोंना ओंख्रिया सबाय
फ्राय आलु भारबायाय
अ सबायजों आलु फाजा आरोना जोंहाबो जाखांबायानो जोंहाबो जोंहाबो जा थांबायानो
अ नोंसोरा मा मैगं
आलु जहल उम आरो दा ओ ओरैनो दङ होमब्ला माने आङो मोनसे आयदा सावरायनो थाखायसो फन खालामदोंमोन आगै सावरायजागोन ना ओ ओ बर'फोरनि गाननाय जोमनाय दानाय लुनायनि बागै जों एसे सावरायनिसै आरोना सम दङ'ब्ला
हागोन ना आगै सावरायनो अ दा दा गाननाय जोमनाय होनोब्लाथ' जोंनि बर'निया जोबोद माने मेगनाव गोनां नङा होमबा औ द दख'नायानो होन आर'नाइ फास्रायानो होन आ रेगे रे गोजाङानो होन
औ
बा उम अग्रङानो बुं गामसायानो बुं माने जोबोद माने मोजाङै
मोजां नायनो समायना ओं नायनो समायना नुयो
औ समायना औ बायदि बायदि कालार बायदि बायदि गाबगोनां जों माने बायदि बायदि गाब गोनां ओ मा होनो खुन्दुंजों दानाय आरोना आरो दख'नायाबो माने औ दख'नाया औ दख'नाया आरो ओ हिनजाव गोदाना गाननाय दख'नाया आरो माबा उम मा होनो दख'ना थावसि होननानै बुङो ना
ओं दख'ना थावसि होनना बुङो बेखौ
औ आरो ओ बेखौबो माने गोबां गाबजों दानाय जायोना गोजा खालारनि जायोना बेनि माबाया गाबा
औ गोजा खालारनि जायो
दख'नाया दख'नायाथ' मोननै ओ मोनसेया सालामाथा ओरैनो माबा दानाय अग्रं होननानै बुङोना साला माथा अग्र ग्रं औ आरो मोनसे आरो लांगा
औ
औ आरो बेफोरखौ ओ दानायनि मा होनो आदबाबो आलादा आलादा सोरबा मेसिंजों दायो सोरबा न'आवनो आखाइजों दायो ना औ औ आरो इरि सिल्कनिफ्रायबोथ' जोङो गोबां माने मोजां मोजां जि मोनोना दख'नायाबो मोनो दख'नायाबो ओरैबायदि दख'नायाबो ओरैबायदि माने बेसेन गोसा आतसा
औ
गामसा ओ गामसायाबोथ' माने मोनसे साला माथा थायो मोनसेया आरो ओ रिगि रिगां आगरजों दानाय थायो आरोना बेफोरखौ बांसिन बेफोरखौ बांसिन बांसिन बेफोरखौ बांसिन हौवा गोदान ओब बा मोसानाय बहाबा खेराइ मोसानाय फ्राव गान गानोना
औ बेफोरावनो गाननाय जायो
औ ओ नोंथां मोननिथिंजाय गानो ना गाना आगै हाबाफ्राव
गानो जोंनिथिंबो बे रिगि रिगां एरनाय गामसाखौनो गानो
ओ औ आरो खैना गोदाननो ओ बे दख'ना थावसिखौलाय होयोना होआ
गान होयो दख'ना थावसि होनाय जायो होयो होनाय जायो दख'ना थावसि
अ आरो दानाथ' माने गोबां गोबां माने आगर दङ नालाय गोदोनियाव आगरफ्रा जोबोद मोज मोजां मोजांमोन आथि औ माने मोनसे स सल'बो दङ आ माने ओ मा होनो ओम हाजो हाजो सानिफ्राय बा हाजो सान नि बै जोमैनि जोमै खारनाय बा मिथिंगानि समायना महर औ ओ मैदेर आगान आ बिदिनो ओ हांसो हांसो आफा बा दावउराय मोख्रेब बेफोर बादि आगरफोरखौ माने गोबां एरबोदों ना
औ बेफोरखौनो मिथिंगाखौ लानानै आगर एरनाय जायो
औ ओमफ्राय आरो रेग रेगांआवथ' गुबैयै माने दिंखिया बिलाइ हाजो आगर बेफोरबायदि खौ बांसिन
ओ औ औ बेफोरखौ एरनाय जायो
आगर एरनायाव आगर एरनायाव आरो ओ गोदोनि दिनाव माने नोआव बांसिन थिखोनाय जायोमोन बा जुनायाव थिखोनाय जायोमोन आथिखालावथ' माने डाइरेक्ट माने एरनाय जायो ग्राब द्राब खालामना लानानै ना
औ औ बिदि खालामनानै दानाय जायो ओ
मिेसिंजों आरो दानायखौ खम समावनो मोनो नालाय बांसिन आइजोफ्रा बायनायखौ नुनो मोनसै दाना खम बिबांनि दायो आरो
औ गुबुन हारि फोरा मिसिंजों दानायखौ बांसिन मोनो दानि जुगाव रावबो आखाइजों दानो नागिरला
औ आइजोफ्राबो माने समखौ समखौ बुंनांगोन दाम गोनां खम बेसेनावनो होनानै मिथिनगोन दानायफ्राय बिनिखायनो बांसिन नोजोर होनानै माने बायसै आरो औ आखाइजों दानाय आरो
आखाइजों दानाया बेसेनाबो गोबांसिन जायो
जां आरो ना
औ
मोजां जायो उम आरो आ-आगैमोनथिंजाय दायो ना दाया बेफोरबायदि आ गामसा बा दखनाफोरखौ
दानाय जायो गामसा दायो गामसा लागा दख'ना मेख्ला बेफोरखौ दानाय जायो
अ औ बेफोरबायदिनो न'नि न'नि उइभिंफोर दंना गैया नोंसोरनिथिंजाय आगै
गैया जोंनिथिं ओरैनो गैया
अ खाथि खाला खाथि खालाफोरावबो गैयाना
ओहो गैया
अ माने गोबां खमसै आरो ना गोदोसो गोबां दायोमोन आथिखालाव माने बेफोरखौ दानायखौ नुनो मोन या न' फोरफ्रावलाय ओरैनो साफा सानै दायो आरो ना
औ न'आव गाननो थाखाय दानाय जायो ओं गोबां दानाय जाया न'आव गाननो थाखायल' दानाय जायो
औ फाननो थाखाय दानाय जाया आरो ना
औ नंगौ
ओ दा आरो जों माने गुबुन जायगायाव गुबुन हादोराव थांनानै दख'ना गानहैब्ला माने ओ बियो मा ड्रेस होनानै
औ औ औ मानसि औ गुबुन मानसिफोरा सोङो
औ दा दानिया माने बयजोंबो मिथिजानाय ओ बर' होननानै ना
औ सिनाय जाबाय
औ बेनिखायनो माने गासैबो गाननांगौ बा दानांगौ आरोना बेफोरखौ
औ
औ आगरफोराबो माने आगर गेदेर आगर फिसा बेफोरबायदिनो एरनायफोरा ओरैबायदि मोजां समायना नुयोना दानि या ब्लाउसफोरावबो एरो आगरफोरखौ औ
औ
आरो मोसानायफ्रावबोथ' रेगे रेगांखौ जोबोद गोनां
औ मोसा औ गोनांथार बेखौ बाहायनाय जायो जेरै बागुरुम्बा मोसौ सानायफोराव रेगे रेगां एरनाय आगरनि फालिखौ बांसिन बाहायनाय जायो
औ आरो बैसागोआवलाय
औ बैसागोआव बेयावबो बाहायनाय जायो
आरो जों आर'नाइखौ आर'नाइखौथ' मानसि बरायनाय बा गेदेमा मानसिफोरनो मान बावनाय बेफोरबायदि
औ औ बे मानसि गिदिरखौ मिथिं फोराव मान बावनायफोराव बायनायखौ खौ नुनो मोनो
औ दा बेफोरखौ जोङो नोजोर होयोब्ला माने गोबां बेसेन गोनां आरोना मान गोनां बोसेन गोनां औ बयजोंबो गनायजानाय
औ
बर' बर' हारिनि आर'ननाइ
बर' हारिनि सिनायथि होनना मिथिजायो
औ सिनायथि होननानै मिथियो आरो
औ
खायनो बेनिखायनो जोङो बेखो बेखौ ओ लाखिबाय थानांगौब्ला जोङो आखाइजों दानांगोन मेचिनजों दानायखौ बाहायनो नाङा आरो दाथ' ओ गाम ओ गामसा बा दख'ना बेफोरावथ' आगरफोरा बायदि बायदि थायो नालाय बेनिखायनो आइजोफ्राबो आइजोफ्राबो माने ओ आखाइजों दानो बालायलांनाय जाबाय ओ मिचिंजों दानायखौसो बांसिन बायनानै गानसै ना औ आरो ओ मा होनो अग्रंआथ' मुसे बा मुनै बिदि गोलाव जायोना बेफोरखौ सुथाबनानै मोजाङैनो औ गानो गामसायाबो एसे गुवार जानांगौ होमबासो माने एसे मोजां नुयो ओ आरो गोदोनि गोदोनि बर'फोरनि मोसानायाव खाव खायोमोन न' खर'आव खाव खायो जानजायाव जानजाय खायो आर'नाइजों औ फास्रा औ फास्रा लायो बेफोरबायदिनो मोसायोमोन आरो आथिखालावबो बेफोरबायदि लायो लानाया औ आरो आर'नाइनि ओ कट कट गस्ला दङना आथिखालाव गोबां गोसारसै बिफोरो औ गोदोनि दिनावथ' गैयामोन ना दे होमब्ला आगै दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै औ दे